औ खोनादोंना?
खोनादोंमोन। दा
औ
नोंथांनिया मायबा बे ग्राउन्ड मिउजिक फैदों माथो
अ
एसे माबा जायगायाव था
ओं एबार एबार मोजां खोनाबाय ना
खोनादों औ औ खोनादों बुं
अब्लानि फारसे सावरायबा साबसिन जागोन नोंथाङा मा सानो
औ मं थाइगंनि बागैनो सावरायनोसै नामा एसे खोनादों
हेल'
जागोन दे नोंथां
अ औ दे होमबा नोंथाङा बुंनो हागोन ना अ नों नोंथाङा बुंनो हागोन ना मैगं थाइगंनि बागै मा मा रोखोमनि खोमनि औ औ खोनादों दे आं खोनागासिनो
औ उम अब्ला दायो मैगं थाइगं सोमोन्दै बुंनो थाङोब्लाथ' दायो दा जोंहानि न'खर
अ
मैथाफोर
मोनो मैथा गोखै मैथा गोखा
बिदिनो माखासे जाग्रा मैगं थाइगं दङ जोंहानि न'खरावहाय
अ अ।
नोंथाङाथ' मिथियो जानांगौ।
ओरैनो मा मा ओरैनो अ। अ।
नोंथाङा मिथिहोहरदो माखासे मैगंफोरखौ
हेल' आब' नोंथां थैबायलै हेलौ। हेलौ नोंथां।
हो अ
दे बुंलांबाय थालाय। खोनादों दे आङो नों बुंबायलथा।
ओं माखासे मैगं मैगं थाइगंफोरखौथ' संनानैबो जायो आरो माखासेखौ गोथाङै जायो नोंथाङाथ' बेखौ मिथिखायो जानांगौ जेरै संनानै जाग्रा मैगं मैगंफोरावहाय जोगोनारखौ लाजायो जोङो ओमफ्राय खुमब्राखौबो लाजा जायो।
औ।
ओमफ्राय बिदिनो उम आलुफोरखौबो लाजायो। बिन्दि बेफोरबायदि बायदिसिना मैगंफोरखौ जोङो संनानै जानांगौ आरोना।
औ औ।
नाथाय माखासे गोथाङै मैगं थाइगं जाजाग्राफोरा जाबाय माखासे सुबुंफोरा बिलाथिखौबो गोथाङै जायो। ओमफ्राय थाइबेंफोरखौबो जायो गोथाङै ओमफ्राय
सबाय बिमाबो जायो बिदिनो बायदिसिना मैगंफोरखौ गोथाङै जायो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोननि न'खरावलाय मा मा मैगं थाइगंफोर दङ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
जोंहा मैगं थाइगं जेरै दाथ' मा मा दैज्लां बोथोर नालाय बिन्दि दङो दा
औ।
ओमफा थायस
नोंथांनि नेटआ गैया खोमादां। नांथा नांथा खोनाफैदों। दाबो नांथा नुंथा खोना फैदों नों थां। एसे मोजां जायगायाव थांबा साबसिन जागोनदां। ओ औ दायो खोनाबाय दे नोंथां।
अ अ।
औ।
बेफोरबायदिनो बियाव काग्लेर दं आरो बेफोरबायदिनो गोबां जि खिनि मैगं मैगंआनो जाया मानो बे जोंहा माने इसे इसे गायो आरो। माने बाजारनि बुस्थु बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनाथ' गोबां केमिकेलनि बुस्थु जायो नङा हो मबा? उम। केमिकेल गोनां बुस्थुखौ जायो ओ केमिकेल गोनां बुस्थुखौ जायोबा जों जोंनि देहायाव माबायदि खहा जायो नोंथाङाथ' मिथिखागौ। नङा होमबा?
औ नोंगौ।
औ जोङो केमिकेल गोनां बुस्थुखौ बेनिखायनो बांसिन बाजारनिफ्राय लाबोनानै जायालासिनो जोंहा न'निफ्रायनो न'आव बानायनायाथ' अरगेनिक जायो नालाय जों न'आव बानायनाया गोबोर हासारजोंसो बानायोना। बेयो जेबो
औ। हेलौ। हेलौ नोंथां। औ दायो खोना
अ खोनादों?
अ दासो खोनादों दे।
अ अ। आरो मेगं जों खांनानै मोनखायो नङा होमबा?
औ नोंगौ।
खोनादो?
औ खोनादों।
औं जों दारि मोनो, पाद्रि देवा, माइसुन्द्रि, मानिमुनि, बेफोरबायदिनो हाग्रानिफ्राय खांनाय गोबां मैगं थाइगं मोनो। जोङो जे ओ थास' बिथ्रि
दिंखिया बेबायदि गोबां मोनोना जों। हाग्रानि बेफोरखौ माने बेफोरखौसो बांसिन जानाय जायो। बिदि आरो जोंहानि ओम माने बाजार बेफोरबायदि जानाय जाया। दा नोंथांमोननिजाय
मा मैगंफोर
ओं जोंनि ओनसोलावथ'
औ बुंनो हागोन। ओम जोंनि ओनसोलावथ' बांसिन मानसि ओ बांसिन सुबुंफोरा फान्थावफोर जायो। ओमफ्राय जोगोनार जोगोनारजों दाउजों बिराद जायो जोंनि ओनसोलावहाय
औ औ
ओमफ्राय बि दिनो मैथाफोरखौबो जोबोर जानो मोजां मोनो।
औ औ औ मैथाजों ओ जो अ ओम जोगोनारजों दाउजों बोरै संङो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ माने सं आंथ' एसां इदि संनायनि एसां गियान गैया आंनावहाय माने जोंहा न न'आवथ' आइ आफा मोनासो सङो नालाय। बेखायनो आं मिन थिया आरोना बिनि बागै।
औ औ औ
जुदि-जुदि नोंथाङा मिथियोब्ला एसे फोरमायना होनो हागोन? अब्लानो आंहाबो गियान मोनगोन ना
औ औ आङो आइजो माहारि नालाय संनाय खावनायखौथ' एसेबाबो रोंखानांगोन नङा होमब्ला? रोंखायो आइजो माहारिया ओं बेनिखायनो आं नोंथांनि एसे फोरमायना होनसै ओ जोगोनारजों दाउजों दोंमोन ना जोगोनारखौ गिबियावनो जोङो बाजारनिफ्राय बा न' न'आव दङ' ब्ला न'नि फ्राय लाबो खानानै लाब बाय लाबोनानै गिबियावनो जोङो सायग्रोबाय सायनानै सुनानै लाबाय आरो दाउ खौ जोङो बेफोरबायदिनो बाजारनिफ्राय बा न'निफ्राय‌ बिदिनो लाबाय बेखौ गिबियावनो दाउखौ एवफ्रामग्रोनानै लाबाय जोङो दाउखौ एवफ्रामनानै नांगौ बेसाद खिनिखौ होजोबबाय जोङो जे हालदै संख्रै बा बाखार जि नांगौ बे नांगौ नांगौ जखाहोनि होजोबबाय जों होनानै आरो जोगोनार जोगोनारखौ एवफ्रामनानै लाबाय एवफ्रामनानै लाना आरो बेयो जोगोनारजों दाउजो ज' एवफ्रामबाय एवनानै दै होबाय। दै होनानै बेफोरबायदिनो गोदौ होबाय आरो गोबाव गोदौहानै जेब्ला बियो जोगोन नालाय
हेल' नोंथां सिरि जाबाय माथो?
थियो नोंथाङा अ खोनायाखै?
माखौ होनखो दा एसे ओ गेजेर गेजेर ससेयावहाय मोजां खोनायासै आङो
औ औ गंगारहन्दि होननाय मिथिया नोंहा? खोनादोंना?
जिखुनु मोनसे दुन्दियाना आं मिथियो खिन्थु बिदि गंगार दुन्दियाना खौथ' आङो मिथिला।
औ औ औ मे जोंनि खि होनो आरो ना गंगार दुन्दिया होननानै बुङो ओमफ्राय दुन्दिया माने एस्रा मोनसे दंखायो आरो ओमफ्राय गंगार दुन्दिया होननाय दोङो बेखौ बेखौ नङाबा बिखौ होयो आरो ना होनानै बिखौ ओंख्रिखौ साखिबाय। बिनिफ्राय साखिनानै नांगौ जखानि संख्रिया जाबाथाय बिखौ खांबाय आरो बेखिनियानोसै नोंथां। नोंथाङा बुजिबाय जानांगौ इसेबाबो आं फोरमायनायखौ
औ बुजिबाय औ होनबा नाबा बिदि संबा माने गोथाव जायो आरो ना?
औ औ आरो खौ मा होनो जों ओंख्रि जायालासिनो जों बिखौ फाजा भाजा लाब्रा होनोना बेफोरबायदिबो जानो हायो आरो जों। फोरबायदि जाब माने ओ ओरैनो थ' जोगोनारा गोदैबो थायो बा गोदै गैयैबो थायो नङा होमबा गोदै गोदैखौ मोनबाथ' जों मोजाङानो जाबाय बेदरजों जानो मोजां जाबाय। आरो गोदै गैयिबो थायो आरोना। गोदै गैयि आन था आमथा इफोरबायदिबो थायो बेफोरबायदिबो बेफोरबायदिजोंबो जाब
ओ अब्ला नोंथां दिनैनि बे सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै नामा?
औ औ जागोन नोंथां। नोंथांजों सावरायलायनानै मोजां मोनबाय। उनाव सावरायबावलायसिगोन नोंथां गोजोननाय थाबाय। अ दे